हेल' खोना दोंना नोंथां अ आङो नोंजों दाथ' नै दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय बेनिखायनो आं एसे आबाद नि सोमोन्दैसो सावरायलायनो ओ सानदोंमोन नोंजों।
अ दे सावरायनो हागोन दे।
उम ओ नोंसिनि जायगायाव जेन'बा दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय गायनाय फुनायाथ' दा सोलिसिगोन नालाय बोथोर सफैनायखाय। ओमफ्राय नोंसिनि जायगायाव जेनेबा माबायदि सोलियो गायनाय फुनायफ्रा माबायदि जेनेबा ओ दैज्लां बोथोराव दै थागोन ना थाया माबायदि हान्था मेला जेनेबा ओ बान्दो बेफोरबायदि दै लाबोनायनि दुब्लि बारियाव गायनायनि खाबुफोरा माबायदि सोलियो नोंसिनिखै?
जोंनिखैथ' दैया बिराद मोजां जोंनिखि बान्दो दंखायो नालाय बान्दोनि दैयानो एभेलेबोल जाखायो आरो
अ।
मोजाङानो हायाबो दलहा गोजाना।
उम।
दैज्लांनि जेै मा होनो? बे दैज्लां माइ गायखांनाय लोगो लोगो जोबनाय लोगो लोगो जों गोदान खेथि थि मावो आरो
अ। जेनेबा माबायदि गोदान खेथि मावो?
जे बांसिन थेमसिखौनो मावो आरो जोंखौ बेसरखौ खम मावो। मानो होनबा आबादारिफोरा बुङो आरो उम बेसर आबादखौ बिराद केयार खालामनांगौ जायो बिदि होनना बुङो आरो ओमफ्राय ओ हासार मुलि होनांगौ बेफोरबायदि होनांगौ जायो होनना बुङो आरो ओमफ्राय थेमसि आबादखौ जोंहा खनसे ओ हालेवनानै फोनानै दोनबानो बेयावनो मोननो हायो बेफोरबायदि बुङो आरो ओंखायनो थेमसि आबादखौ बांसिन मावो होननानै खोन्थायो आरो
अ होनबाथ' गोरान आबादनि थाखाय नोंसिनि जायगायाव जोबोद मोजां होनबा।
औ गोराननिबो मोजां आरो दैज्लाङावबो माइनि थाखाय बिराद मोजां आरो
उम जोंनिखैबो बिदिनो मा नै दद दा सबानो गासिबो माने ओ माइखौ गायनानै दोनगोन। बिनि उनावहाय जेब्ला माइया ओ हाखाङो अब्ला जोंनिखैबो बेबायदिनो सोरबाबा दालि सोरबाबा बिदिनो थेमसिस सोरबाबा बेसर गाव जेरै गोसो इदि फोनो फैयो आरो गोरान आबादनि थाखायबो जोंनिखैबो जोबोद मोजां आरो हाया। बेजों लोगोसे बे ओ ओज जि जायगायाव माइ गायथावना नोङा बेफोर गोरान जायगाफ्राव ओ थालिर बेफोरबायदिखौबो गायनानै दोनो आरो बेफोरजोंबो ओ आजिखालिथ' ओ बेफोरोखौबो गोबां थांना थानायनि राहा लामा नुहुरसै। बेफोर खि थिखौ मावनानैबो ओ जोङो जिउ खौ गोरलैयैनो खुंलांनो हासै। नोंसिनिखैबो बेफोरबायदि ओयो थालिरनि आबाद बा लेबु बेफोरबायदि गायो नामा?
औ जोंखेबो नारें गायो ओमफ्राय बे थालिरनि आबादखौ एसे खम मावो आरो माने जोंहा नारेंखौ गायनानै दोनोब्ला नारेंआवबो खम केयार लानाया बांद्राय नाङा आरो बांद्राय केयारनि गोनांथि गैया बे लेबुफोराव। गायनानै दोनबानो मोनो एभेलेबोल। बेखौ मा होनो दैलिव दैलिथ' नङा उइकलि बाजाराव फाननो हायोना नारेंखौथ'। बेलेग आबादफोरखौथ' खेथिफोरखौ दुयसेब जों मोनबाय थाया नालाय नारेंफोरखौ जों मोनबाय थानाय जायो आरो बिखौ ओ मा होनांगोन बिफ मोनफ्लिबाय थानाय आबाद आरो। बियो। खनसे गायना दोनबानो जायो बांद्राय खेरनि गोनांथि गैया आरो।
औ ओमफ्राय जेनेबा नोंसिनि ओनसो जायगायाव ओ बान्दोथ' दङ होनबाथ' ओ नोंसिनि गामि खाथिफ्राव ओरैनो दैसाफोर थागोन दैफोर थागोन ना?
औ दैमाबो दङ जोंनि खाथियावनो।
होनबाथ' बेयाव नोंसो ओ नाफोरबो गुरहैयो नामा नाफोर साम'फोर खांख्राइफोर बेफोरबायदिबो मोनो नामा?
औ मोनजोबो गासिखौबो जोंबो गुरहैयो सम सम औ।
जोंनिखै बेफोरबायदि सुबिदाया गैया माने जोंनि खाथियाव जोंनि ओनसोलाव बा गामियाव आरो जोंनि बिदैसा गैया। जोंनिखै बांसिनानो अखानि दैजों गायो बे दलहा जाय गा नालाय ओमफ्राय बांसिन अखानि दैजोंनो ओयो माइफोरखौ गायनानै थिखांनानै लानो हायो आरो आबाद खिथिफोरखौ।
अ दाथ' अखाया हादोंयानो देग्लायथ' अखाया मोजांना औ खोथियाफोरखौ फोखांजोब्बाय?
औ खोथियाफोरखौथ' दा उम फोजोब्बायानो फ्राय फोखांबायानो होनजायो।
औ।
माइ खेथिफोरखौ नोंसिनिखै गामि नोंसिनाबोथ' गामि ओनसोल ना?
औ औ।
ओमफ्राय जेन'बा गायनाय फुनाय समाव हाजिराख खामलाजों थिखाङो ना ओयो गामि गामि ज' ज' सावरिआरि बेफोरबायदि ज' ज' उम गावजों गाव हेफाजाब होलायो नोंसिनिखै?
फ्रायानो आजिखालिथ' बेफोरबायदि सावरि बादालि जानाया खम जालांबायना। गासिबो मालाय गाव गाबागाव खामानियाव बिजि जाजोबबाय ओंखायनो हाजिराखौनो लायो आरो हाजिराजों थिखोजोबो गासिब ब्ला
उम। जोंनिखैबो बेफोरबायदिखौनो बांसिन नुनो मोनसै। आजिखालिथ' गासिबो गावबा गाव बेस्थ'। गावबागाव खामानियाव मुखुब। हाजिरा खामलाफोरजोंनो ओ थिखांजोबनांगौ जायो आरो गोबां ओ बेफोरबायदि ओ आबाद मावनानैबो मानसिफ्रा ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां गावबागाव ओ न'खरारि रांखान्थि हाल सालखौ मोजां मोजां दैदेनलांनो हादों। बेफोरबायदिनि थाखायनो दा जोंनि ओनसोलाव बाखनाय जाथाव आरो आबादनि थाखाय ओ जेबो उसुबिदा गैया जेरै माइफ्राबो गायनानै दोनबानो जायो इसिबां दैनिबो प्रब्लेम जाया ओ आरो मेसे सें बोथोरावबो जेब्ला माइखौ मोनखाङो अब्लाथ' ओ गोरान खि थिफोरखौनो मोजां आराम थिखांनानै हायो आरो माने जायआनो गैया हाफ्रा मोजां नालाय
औ औ खालि दोना आरो ना हाखौ
खालि
जोंहा जुदि मोजाङै फोनानै लानानै थिखोनो हाबा जोंनिनो मुलाम्फा जाबाय
औ
ओमफ्राय नोंसिनि जेनेबा ओ दैसा गाथोन दङ होनदोंमोन नामा?
ओमफ्राय बे साम'फोरखौ जेनेबा ओ नोंसिनि ओनसोलाव जायोना जाया साम'फोरखौ?
जायोबो गोबाङानो खननानैबो फानो आरो बेनिफ्रायनो आरो रांबो मोननो हाबाय न'खर सालायनायाव हेफाजाब होबाय औ फानो औ फानो। ना गुरनानै साम' खननानै गोबां गैयि न'खरफोर दंना अनसुंथाइ मोनो आरो
औ औ आरो ओ नोङो जेनेबा ओ जानो गोसोबाबो माबाफोर ओंख्रि जेनेबा मैथा ओंख्रि बा सबाय ओंख ओंख्रै बा माबा मोनसे ओंख्रि नों जाब्रबनो जानो गोसोबाबो नों गुर नानैबो रायब्रबनो हाबाय दैयानो खाथि दंखायोबा ना गुरनो मोजां मोनगोन ना मोना नोंथाङा
मोजां मोनो दाथ' खामानिफोरजों बेस्थ' थासै नालाय बेफोराव एसे खमसै आरो
औ औ औ नंगौ
औ मालाबा लोगोफोर ज' मोनबा बान्दोनि बे बान्दो जोंना बान्दो दंना बे बान्दोखौ थेब्ला बेयाव दैया रानबाथाय ज' ज' खनो आरो हमो
अ
बोथोराव बे माइ हानाय समाव जोंहा दैज्लां माबायाव दैज्लाङावथ' दै फैबाय दैखौ हगारबाय ओमफ्राय मेसेङाव माइ हानो थाखाय दैखौ थेनानै दोनोना ना हमनो मोनो आरो
अ होनबाथ' बान्दोनिफ्राय जुदि दै सोयोब्ला होमबाथ' ना मोनगोन ना हाखांबा जेबब्ला माइखौ हाख
औ मोनो मोनो मोनो
जोबोद मोजांमोन जोंनि बिबो मोनो नै दाबो मोन दाबो दै दाथ' सान्दुं दुंबाय थादोंना ओ दुब्लि बारियाव बिदिनो ना बिराद मोनो आरो जोंनिथिंबो मोननाया
गोबां मानसियानो हमहैयो सम सम हमनो गोसो जाफालायो थांफा फानानै
बेजों ओ लोगोसे मा होनो नोंसिनि ओ मा बे दै जिं जिं दैसा जिं जिं बा माबाफोर मैगं थाइगं हाग्रानि मोननो हायो नामा?
औ मोनो हेलासि आरो दैनि बेसर आरो सिब्रु आरिबो गोबां मोनो।
अ होनबाथ' जोबोद मोजां जायगायानो जोंनिखिबो मोनो खिन्थु गोबां खम बिबांनि मोनसै सिगांहाय बांसिन मानसिफ्रानो ओ जोंनि जायगा ओनसोलाव जानो रोङामोन नाथाय दा गासिबो ओ बयखौबो बेफोरबायदि जानाय नुनानै दा सबानो सोलोंलांबाय ओमफ्राय बेबायदिनो मोननो खमसै आरो। हेलायसि सिब्रु बेफोरखौ मोनो खिन्थु बेलेग ओरै थाराय आरि बेफोर मैगंखौ जोंनिथिं मोननो थांला
औ दङ जोंनिखि दाबो दंनाया।
ओमफ्राय नोंसिनिखौ जेनेबा ओ इदिनो हाथाइ बाजार जाग्रा आरि दखानफ्रा खाथियावनो नामा? जेनेबा बेफोरबायदि मैगं थाइगं साम' आरिदि फानहैयो फाननो होनो बेफोरबायदिनि थाखाय खाथियावनो खाबुफोर बाजारफोर दङ नामा? फानहैनो थाखाय?
जोंनिफ्राय तु तु किल'मिटारसो जागोन जोंनिया बाजारा।
अ'।
बांद्राय गोजान नङा आरो औ खाथियावनो। जोंखि गासिबो खाथियावनो दंजोबो नालाय बिराद मोजां आरो बिराद मोजां सुबिदा आरो।
उम बेफोरबायदि जायगा थायोब्ला जिखि मावा जिखि दाङा जि नों ओ खामाया बेखौ गासैखौबो एसे गोरलैयैनो जिउ खुंलांनो हानाय सुबिदाया थायो आरोना एसे खाथि खाथियावनो बिदि बाजार दखानफोर थायोबा। जोंनिखिबो दङ खिन्थु बेफोरबायदि साम' खांख्राइ बेफोरबायदि नाखौ जोंनिखि मोननो थाङा मोनोब्लाबो गोजान जायगा जायगायावसो लायनांगौ।
ए
ओ जानो लुबैयो अब्ला बेलेग जायगानिफ्राय ओ बेरायथाव बेरायनायफ्राव जेनेबा नुसनबायोबा लानानै फैयो आरो जों। दैसाबो गैला जाहैबाय नालाय खाथियाव। जानो एखमबा गोसो जाबाबो मोनब्र'ला।
नोंसोरनिजों बेफार फालांगियालाय माबोरैथो सोलियो? दे बिदिब्ला औ दे।